हेलौ नोंथां
नोंथाङा आंनियाव
हेलौ नोंथां
हागौ औ औ
हेल' नोंथां नोंथाङा ओरैनो दंना
औ आङो
नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होनना सानदोंमोन आङो
औ नोंथां हागोन ह
टपिक आ टपिकआनो जाहैबाय नोंथां नोंथांजों नारजि अमा ओंख्रिखौ बोरै सङो नारजि अमा ओख्रैखौ नों गोवथावमोन मोना मोना नारजि अमा ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंथांजों रायलायनो सानदोंमोन आरो
औ
नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा नारजि औ
औ
नोंथाङा फोरमायना हो होनो हागोन दे
औ औ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा आंनिफ्राय नारजि अमानि बागै एसे मिथिनो लुबैदों ना नारजि अमा बाखै
औ नोंथां
नारजि अमा होनोब्लाथ' सि दा बर'फोरनि मानसि मोनसे मोनसे बियो ओ मा होनो दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ नारजि अमा होनोब्लाथाय जोंनि सुबुं माहारिफ्रा जे जोबोद गोथाव मोनखायो दा बे नारजि अमाखौ जोङो संनो थाखाय गिबियावनो नारजि ओ अमा बेदरखौ जोङो बहानिफ्रायबा हा-हाथाइनि फ्राय बायनानै लाबोनो हायो बा न'खराव सुथारोब्ला जों न'खरनिफ्रायनो मोननो हायो
दा नार ओ अमा बेदरखौ लाबो बायनानै लाबोनानै जोङो बे खौ मोजाङै साफायै सुनानै जोङो लाग्रोनाय जायो दैजों मोजां साफा सुखांनानै जोङो अमा बेदरखौ दोननाय जायो उनावहाय जोङो
थानो थाखाय नारजिखौ जोङो दसे समखिनि दैयाव सोमहाबनानै दोनो दैयाव सोमहाबना दोनखांनायनि उनाव जों नार्जिखौ मोजां सुयो ओ सुखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ एवनो थाखाय बा संनो थाखाय लानानै फैयो जेब्ला जोङो नारजिखौ संनो नागिरो अब्ला जोङो अमा बेदरखौ मोजां एव हो संग्रो ओ एवथ्रबनानै लानाय जायो बा संग्रोनानै लानाय जायो
औ
ओमफाय जोङो जेब्ला जों अमा बेदरखौ खहाखो खांखांनानै जोङो नारजिखौ आरो फिन थाव सेरफिननाय जायो आ थाव सेरखांनानै जोङो सामब्राम बायदिसिना होनानै ओ नारजिखौ एवथो एवो ओ एसे एवथ्रमग्रोनानै जोङो बेखौहाय दसे एवथ्रमनानै गोरानैनो एवथ्रमनानै उनावहाय जोङो दै होनाय जायो आरो ना नारजियावहाय दै होनाय जासिगोन अब्ला नारजिया ओ जोङो दै होखांनानै नारजिखौहाय दसे सम गोबाव गोदौनो होसिगोन जाहाथे नारजिया गोदौबाय थायो जोङो नारजिखौथ' जोङो दोलो हिसाबैसो बानाय ग्रोयो नालाय अमा बेदरजों जाबा दा जोङो दसे बिदिनो दै होखांनायनि उनावहाय संनानै दोनबाय थासिगोन दसे गोदौ होनोनानै उनावहाय जोङो जेब्ला गुरै जानो नागिरो अब्ला जोङो खारै होनायसिगोन खारै होनानै जेब्ला बियो रुयो अब्ला जोङो बेखौहाय मा होनो सागंजों सानाय जायो जाहाथे बियो गेब्लेजोबो नङा होमबा बिगु बिलाइ मा होनो बिलाइफ्रा जोंना गेब्लेजोबो आ जे बे खौ जोङो सागंजों सानाय जायो खारैखौ जोङो नांगौ बायदि सबाइनि खारै बा ना नालेंखर फिथाइनि खारै नालेंखरनि खारै थालिरनि खारै बेफोरबायदि खारैफोरखौ जोङो होनाय जायो आरो ना सबायावहाय ओ जों जेब्ला खारैफोरखौ मोनथारा अब्ला जोङो सदाफोर होनायबो नुयो मानसिफ्रा आरोगि बै बिलाइफ्रा गेलेनायनि आरोना जों बेखौहाय माबाजों मा होनो बैखौहाय सागंजों जों सानाय जायो जोबोद मोजाङै सायै सायै सायोबा जोंहा बै बिगाबफोरा गैया जालाङो आ लो उनावहाय जों दोलो जाहैयो बियो अब्ला जोंना बे नारजि दोलोनि महर लाहैयो आरो आ उनावहाय जोङो जेब्ला सा- सागंजों सानानै दोलो जायो अब्ला जों अमा बेदरखौ होस'नो दसे सम आरोबाव गोबोवनो गोदौहोबावनानै जोङो अमा बेदरखौ होनानैबो दसे सम गोदौ होबावनानै जोङो ओंख्रिखौ फोमोननाय जायो आरो दसे सम गोबबोव खोबहाबना दोननानै ओ फोमोननानै जोङो बेखौहाय संख्रि बानलुफोरखौ जोङो थावो ना ओ नांदोंना नाङाखै जोङो साखिनाय जायो साखिखांनानै जोङो अमाजों नार्जिजोंखौ खांनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो अमाजों नार्जिजोंखौ संनाय जायो आरो ना दा जोङो बे नार्जिया माबेनिफ्राय फैदों होनोब्ला जोङो नार्जि माखौ होनदों होनोब्ला जोङो फाथोखौ होनो नङा होमबा जोङो गोरलै ओ फाथोनि बेगरखौ जों लाबोनानै फाथोखौ फोनानै हायावहाय बै फा जेब्ला रज'यो आरो गिदिर जायो अब्ला जों बै फाथोनि बिलाइफोरखौ खाना लाबोनानै ओ सान्दुङाव फोराननानै मोजाङै फोराननानै जोङो बेखौ अबेबा बस्थाफ्राव बा थफ्ला बुथुमनानै दोनो नङा होमबा जों बेखौनो उनावहाय नारजि महरै जासिगोन आरो नङा होमबा नोंथां औ अ नोंथांनोथ' आं बेखिनिखौ आंनि मोनदांथिजों फोरमायबाय आरो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथांमोनहा बेफोर नारजिफोरखौ माबायदि जायो नारजि अमाखौ माबायदि जायो ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना आंनोबो
नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनियावबो जायो बाट नाथाय जोंनियाव गुबुन रोखोमैबो जाबावो आरोबाव
औ औ
बिदिनो गोबां मैगंफोरजोंबो जाना-जायो नारजिखौ जेरै गाव गोजा गाव गोजाबो जायो।
आव‌ आव
फा नारजिखौ दा एवनानैबो जायो माने। थाव एसे होसिगोन ए-ए-एव नानैबो जासियो बिदि आरो ओमफाय इदिनोथ' बांसिन नारजिखौ अमा मेजेमजोंनो जाखायो। बर'फोरा नंगौ। जोबोद गोथाव जायो बिब्दिनो सोरबा सो-सोरखौबा सोरखौबा ना गोरानजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नारजि दोलोखौ।
औ नाफामफोरजो नङा होमबा। औ
बिदिनो खायफा खायफा गुबुन गुबुन रोखोमनि संनानै जायो। जेराव एवनानै जायो दोलो जायो गाव गोजा जायो। खायफा बेदरजों जायो अमा बेदरजों आनो होन ना गोरानजों आनो होन। बिदिनो जाय जेरै गोथाव मोनो बिदि संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बांसिन जों अमा बेदरजों संना जानायखौ नुनो मोनसै आरो। बिदिनो जोंनि गा मि ओनसोलनि ओनसोलाव बांसिन नारजि अमा संना जानाय खौ जों नुनो मोनो। जेराव टाउन सहरनि माखासे सुबुंफोराबो सोलोंनो हमबाय बेफोर नारजि अमा ओंख्रिखौनो फालांगि खालामनोबो हमबाय। जेराव गिदिर गिद दिर सहरफोराव टाउन सहरफ्राव माने हटेलफोराव बेफोर ओंख्रिनि फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो।
नोंथाङा बिदि गिदेर गेदेर हटेलाव नारजि अमा बा गुबुन ओंख्रिफोरानो होन बेफोरनि फालांगि खालामनायनि सोमोन्दै फंनैसो खो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन नोंथां। आ नोंथाङा सोंनाय बायदि जेनेबा जोङो नार जि अमाफोरखौ जोङो हटेलफ्राव होनानै गोबां रां खामायनायखौथ' जों नुगासिनोखा नङा होमबा?
औ
बेनि अनगायै जोंनियाव बयनिफाय देरसिन ओ मुंदांखाया बेनो आरोना जोङो नारजि अमा होनोब्ला जोङो गावनि हारिखौबो माबा मोनसे हारिखौ जों सिनायथि होनो हानाय नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां।
दा बेबायदिनो नारजि अमाफोरखौ जोङो हटेलफोराव फाननानै बा हटेलफोराव होनानै मानोना नारजि अमा होनोब्लाथ' मानसिफ्रा गोबां जानो हांखुर जाखायो। ओ बेबायदिनो नारजि अमाखौ जानो थाखाय मानसिफ्रा हटेलफ्राव होयो बायो होननानै जायो। जोङो फिसा फिसा खुरियाव। गोबां रां होनानै जोङो नारजि अमाफोरखौ बायनानै जानो गोनां जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
न'खराव संना जानाय आलादा आरो हटेलफ्राव जानाया एसे आलादा जायो नालाय। बेनिखायनो जोङो एसे एनैखौनो जोङो गोबां दाम होनानै जोङो हटेलफोराव जानो गोनां जायो। सोरबा सोरबा लुबैनायफ्राथ' जोंना। बांसिन हटेलावनो जाहोयो मानोना बिसोरहा सनमानबो जानो गैखाया नालाय आरो बै नारजिफोरखौबो जों मोननो नागिरा टाउन ओनसोलावथ' मोनखायानोखा ओ बैसोर जानो लुबैयोब्ला हटेलफ्रावनो जाहैयो आरोना जेरैहाय जोङो नारजि अमानि अनगायै ओ अनला अनला दाव बेफोरो जोंनि बर'नि ओंख्रिथार नङा होमबा अनला दाउ दोरोङारि ओंख्रि बेफोरो अनला दाउ जायफोरा जोंना दिनै नारजि अमाफोर गासिबो जि आय थेगाव मोनबोलाय मोनोब बावबाय नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
बर'फ्रा
बेखौनो फाननानैबो रांखान्थियारि बिथिङाव जोङो नारजि अमाखौ फाननानैबो गोबां जिउ खुंबोनाय दङ। माइना फिसा फिसा हटेलनि गेजेराव बेवहाय जोंना जोंनि आबै आबौमोनहा बा जोंनि बिमा बिफाफोरा गावनि गावनि गथ'फोरखौ खौ फोरोंनो थाखाय रांखान्थियारि बिथिङाव जौगाहो थाखाय नारजि अ मा होनो अनलाजों दाउजोंनो सबाइजों साम जोंनो बेफोरबायदि ओ हटेलफोराव बा दखानफोरावहाय बेबायदि गलाफ्रावहाय फाननानै गाव गावनि न'खरखौ सामलायनाय जोङो नुनो मोनो आर
औ
बिनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङालाय
औ नंगौ नोंथांनिथ' सैथो गाव गावनि न'खर आरो फिसा फिसौखौ फोरोंनो थाखायबो जोंनि आबौ आबैमोन बा आइ आफामोना बेफोरखौ फाननांगौ जायो खायफा खायफा जेराव गावनि नांगौखौ सुफुंनो हायो बेजों गावनि न'खरखौ सुफुंनो हायो गावनि फिसा फिसौनि नांगौखौ सुफुंनो हायो नारजि अमा फाननानैबो जोंनि बर' सुबुंफोरखौ माखासे जिउ खुंलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो एसेब्लाबो बा साफा सानैब्लाबो
नंगौ नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंना समा बो जाबायमोन
औ नोंथां नोंथांजों बेखिनि सावरायनानै गोजोननाय थाबाय अब्ला
नोंथाङा बेखिनिखौ आंजों सावरायनायनि थाखाय
औ दे बिदिब्ला नोंथां